हेलौ
औ खोनादों ना हेलौ?
औ खोनादों दे नोंथां नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। सावरायनो हाग सम होनो हागोन नामा?
अ हागोन हागोन।
ओ दा जोंनि बर' समाजनि जा रांखान्थि नङा होमब्ला बे रांखान्थिनि सायाव
औ
खोनादोंना?
औ खोनादों
बे जोंनि बर' समाजनि रांखान्थि बिथिङा माबायदि जानानै दं दा बे समाव गोदोनिफ्राय लानानै दासिम माबायदि जानानै दं बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आह हानायाथ' हागोन खिन्थु आंनावबो एसेबां माने ओ फोरमायहनो हानाय नलेज गैया, खोनादों नोंथां?
नोंथाङा एसे गोसा रायज्लायनो हाबावगोन नामा? ओम नोंथांनिया एसे लासै लासै खोनादों औ दा खोनाबाय
औ ओ हानाया औ औ हानायाथ' हागोन ओ आंनावबो माने एफाग्राब नलेज गैया खिन्थु आं जा मोनथिदों आंनाव जा दङ गियान आं बेखौनो माने खोन्थाहरसै ओ बर' समाजनि रांखान्थि होनोब्ला माने जेब्ला मेन माने जोबोद दानि जुगाव जेंना माने जोबोद गा हायाव दङ आरोना ओ गोदो ओ गोदोनि समाव जाबायदि समाव माने ओ माने बर' न'खराव आरोना ओ गोदोथ' ओ लेखा ओ फरायनाय फोरोंनाय बा बेबायदि बारा ओ माबा गैयामोन नालाय गथ'फोराव लुबैनाय गैयामोन नालाय ओ माखासे मुवा बेसादफोरखौ नांगौनि गोनांथि गैयामोन नालाय ओ माने गोदो माने बारा माने गोनांथियानो गैयामोन आरोना ओ जि जि थाइसे थायनै मोनोमोन गोदोथ' आरो मा बुंनो ओ जिहेथु मुवा बेसादनि बेसेना माने एफाग्राब ओ बेसेन गोसा नङामोन। जोङो
औ
ओ थाइसे थाइनै थाइबायावनो गोबां मुंआ बे बेसाद फोरफोरखौ मोननो हायोमोन गोदोनि समाव आरो गोदोनि सम समाव मा जायोमोन ओ मोनफ्रोम माने बर' न'खरावनो गाव गावनि गोनांथिखौ माने गावसोरनो सुफुंना लानो हायो जेरै ओ माइआनो जा आबाद आबादनो जा मैगं थाइगं
औ
मैगंआनोजा नंङा होनबा आरो बै खि जेरै संनाय खावनायाव जानाय जेरै दखना गानसाफोरखौ गोदोनि दानानै ओ गाननो हायोमोन गोदोनि समाव। आरो नाथाय दानि सुबुङा जिथु दानि जुगाव ओ जौगानाय जुग नङा होनबा ओ समजों लोगोसे माने बैफोर मुवाफ्रा मुवाफोरनि बेसेनफ्रा माने ओ बांनायनिफ्राय बांनायनिफ्राय बांनो हमदों। आरो ओ गोनांथि फोराबो ओरैबायदि बारायदों जि जों बुंस'नो हाया आरोना। जिहेथु बर' न'खरनि बुङोब्ला दानि जुगाव जोबोद गाहायाव ओ गोग्लैसोनानै दङ। जि बर' न'खराव जोंहा बर' ओ जोंनि बिमा बिफाफ्रा फ्रायानो माने माखासे ओ फोर नुनो मोनो जिहेथु फरायसाफोरनि बेलायावनो होनसै आङो जिहेथु फरायसाफोरा
औ
गोजान गोजान जायगायाव माने माखासे फराय माखासे सायाव फरायनो थाखाय जों जों जायगायाव गुबुन जायगायाव थांनांगौ जायो। ओ नाथाय जोंनि ओ बर' नखराव ओ रांखान्थियाव माने गोग्लैसोनानै एसे ओ खमजुरि जानायनि थाखाय जों बैफोर माने सुबिदाखौ